हेलौ नोंथां औ खोनादों नों औ खोनादों नोंथां
औ नोंथां। नोंथां बिदिब्ला औ नोंथां बिदिब्ला आं फन हरनायनि जाहोन जाहोनानो जादों जे जोङो जा बर'फोरनि ओ बैसागु फोरबो बेनि सायाव एसे सावरायनो होनना सानदों आरो नोंथां नोंथाङा आंजों लोगोसे एसे सावरायफानो हागोन ना नोंथां?
नोंगौ नोंथां सावरायजागोन थारैनो।
औ नोंथां ओ बिदिब्ला ओ बैसागु फोरबोखौ ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदिहाय फालियो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
नोंगौ नोंथां थारैनो। जोंनि ओनसोलाव बैसागु बुङोब्ला बेखौ बैसाग दानाव फालिनाय जायो। बेवहाय जोङो गिबियाव मोसौ बैसागुखौ फालिनाय नुनो मोनो। आरो बेनि उनाव मानसि बैसागु आरो बेनि उनाव बायदि बायदि बैसागुखौ जोङो स्नि सानसिम फालिनायखौ नुनो मोनो जोंनि जायगायाव। मोसौ बैसागु बुंब्ला जोङो गिबियावनो बै खालि जोङो मोसौ थुखैनायखौ ओ मख'नो हायो। बेवहाय मोसौ मोसौ थुखैनो थाखाय जोंनो गोबां रोखोमनि नां मुवा नांगौ जायो। जोङो फिसाइ -सामथाइ लाव, फान्थाव आरो जोङो बिदिनो बायदिसिना जोंनो नांगौ जायो बेफोरखौ जोंनो ओ मोसौखौ जों माला बानायनानै बै फिथाइ -सामथायाइखौ माला बानायनानै मोसौनो गानहोयो एबा जोङो बेखौ फिथाइ -सामथाइखौ ओह हानानै जोङो औ मोसौखौ थुखैनो थांनायाव जोङो लांफानायखौ नुनो मोनो।
औ औ थारैनो।
आरो बेवहाय जों मोसौखौ हांगार बै खान्थानि एबा सारायनि हांगारखौ हडलाबनानै जोङो फोनना होनायखौ नुनो मोनो बेनि उनाव बै ओ दैमा एबा दैखर बेफोराव जोङो थुखैहैनायखौ नुनो मोनो थुखैनायाव गोबां औ मेथाइ खननानै बेखौ मोसौखौ थुखैनाय नुनो मोनो आरो बेनि उनाव बै खालि मोसौखौ जोङो दुब्लि फोथाराव उड दाङै हेगारना होनायखौ नुनो मोनो आरो औ बिदिनो जेब्ला मोना मोना जों मोसौखौ गुलियाव खानो लाबो अब्ला बेसोरखौ गोदान दिरुं फागाजों जोङो खाना दोननायखौ नुनो मोनो नों थां आरो बेनि उनाव जोङो बै खालिनो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं ओ फोरफोरखौबो जानाय नुनो मोनो जोङो जौसे से टा ओ मैगं थाइगंफोरखौ बुथुमनानै संना जानायखौ नुनो मोनो औ नोंथांमोननि ओन ओनसोलाव मा रोखोमै बैसागो फोरबोखौ फालियो नोंथाङा फोरमायना होलाय
औ नोंथां फोरमायनो हागोन ओ जों ओ ओनसोलाव जोंनि हालामायाव बैसागु होनब्ला जोङो जे बर'फोरनि बे मोनसे से देरसिन फोरबो बेखौ जोङो प्राय गासैबो ओनसोलावनो नुफ्रामनो मोनो आरो बेखौ बेखौ ओ बैसागु औ नंगौ बैसागु होनब्ला जों बैसागुखौ ओ मोननै रो खोमै फालिनाय जायो आरो जेरै मानसि बैसागु आरो मोसौ बैसागु ओ गिबि खेबावनो जोङो औ मोसौ बैसागुखौ फालिग्रोनाय जायो आरो आरो जों मोसौ बै सागुखौ फालिग्रोनोबा जों गिबियावनो मोसौखौ थुखिनो थाखाय थियारि खालामो आरो जोङो बेयाव जोङो जा बेरे फुङाव सिखारनानै गावबा गावनि देहाखौ एसे सा खोन सिखोन खालामनानै जोङो ओ बिदिनो बायदिसिना मैगं थाइगं जेरै लाव, फान्थाव, हालदै, दिग्लिलिटि पाट आरो थाराय बिदिनो ओ मैगं थाइगं हानानै लायो आरो फिसा फिसा होखांनायनि उनाव जोङो जा उवानिफ्राय मोननाय जा उवाजों बानायनाइ फिसा पिसा खाथि जिरनानै जोङो बेखौ माला सुयो आरो माला सुखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ मोस सौनो गानहोयो आरो गानहोयो आ जोङो मोसौ गलियाव औ मोसौ गलियाव एबा गावबा गावनि न' उखुम बिदिनो ओ मुननो बिदिनो गावबा गावनि थानसालि बेफोरावबो ओ खाना दोनो आरो बिदिनो आरो बेनि उनाव जोङो ओ मोसौखौ थुखैनो थाखाय दैमा एबा फख्रि फारसे लाना थाङो आरो रो बेयाव औ बेयाव जाय गोदोनि मेथाइ जो आब आबै आबौनि आबौ आबौ आबै आबौमोननि दिनाव खननाय जा मेथाइ बेखौ जों दाबो फालियो ओ बे मेथाइखौ जोङो खननानै जोङो बे थि फार आरो थाराय जों बुज्राव बुजा मोसौखौ थुखैयो आरो द बिनि उनाव औ औ मोसौखौ थु खैखांनायनि उनाव मो खौनो जोङो ओ फोथा फोनो आरो फोथा जेरै हांगार एबा खान्थानिफ्राय हल'ना मोननाय बेखौ जोङो थाव गुबैजों लगायनानै जोङो मोसौनो फोनो आरो फोथा आरो जोङो औवाजों औ औवा जों जोङो औ औवानि जोङो जायखिजाया मोनसे महर होनानै जोङो ओ मोसौनो बे फोथाखौ फोनना होयो आरो बेयाव ल'गायना होयो मोसौनाव। ओ बि जोङो मोसौखौ बै दिन बै दिनखालि मोसौखौ जोङो उदाङै हेंगार नाहोयो आरो बेलेग दिनाव थ' जों सौखौ फोथाराव गांखो जानो थाखाय ओ दोनदाल होनाय जायो आरो नाथाय बै दिन सानखालि मोसौनि सान नालाय जोङो मोसौखौ उदाङै हेंगारना होयो आरो आरो जा मोसौनो गानहोनाय जा दोन औ दिरुं बे दिरुंखौ जोङो बै जा थुखैनो लांनाय जायगा बैयावनो बावउना फैयो आरो आरो बिनि उनाव जोङो मोसौखौ ओ मोनाबिलियाव खानो सम जाब्ला जों लाना फैफिननानै ओ मोसौ खौ ओ एसे धुङा होयो आरो धुङा होनानै नै मोसौखौ बिदिनो ओ जे बि मोसौनि जा थोगि होयो आरो जोङो थोगि बा खाला बिदिनो लगायो आरो लायनानै जोङो मोसौनो ओ बिदिनो उम जा मोसौनि गान होनाय दिरुं दिरुं एबा फागा फागाबो होनना मिथियो दिसुन जों बेखौ। बेखौ जोङो मोसौनो बावो आरो औ नंगौ नोंथां बेनि उनखालिनिफ्राय जोङो जा ओ बै एकस' एकता एकस' एकता बिद जोङो गोखा गोखै खाथुमनानै जायो आरो बेयाव जेरै खुंखा बिलाइ ओ खुंखा फिथाइ ओ खुन्थाइ फिथाइ बे हेलां दि ओ थालिर फस्ला बिदिनो बायदिसिना गोखा गोखै खाथुमनानै जायो आरो जोङो। बेखौ खोनानो मोनदों जे गोदोनि आ बै आबौआ बुंलांदोंमोन जे बेखौ जायोब्ला जोङो देहानि ओ देहानि बेमार आजार एबा देहानि गासैबो बेमार आजारनिफ्राय जोङो बारग'ना मोनो होनना मिथिना मोनदों आरो।
नंगौ नोंथां।
औ नंगौ बेनि बेनि उन आ खालिनिफ्राय जोङो ओ मोसानाय जायो आरो मोसायो जा बेयाव बयबो ज' ज'यैनो मोसायो मोसानायनि सिगां जोङो फुङाव सिखारनानै साखोन सिखोन जानानै जोङो ओ गावबा गावनि ओ न'आव ए बा मन्दिराव जोङो थोगि होयो हयथ' जोङो खाला लगायो आरो लगायखांनानै जोङो बिदिनो आइ आफा बा आबै आबौमोननाव आदा आबौमोननाव जोङो बोर लायो आरो आरो बिनि उनाव जोङो गावबा गावनि ओ गामिनि एबा रायजोनि थानसालियाव थांनानै जोङो बेयावबो आलारि बाथि लागाय हैैयो आरो। जाहाथे जोंनि बे ओ बे बोसोरा मोजां मोजाङैनो थांथों होननानै जोङो बोर बियो आरो बिनि उनाव जोङो गोदोरफोरनाव ओ बोर लायो गोदोरफोरनाव उन्दैफोरनाव बोर साबस्रि यो बिदिनो आरो अनलायलायो। आरो बिनि उननिफ्राय जोङो औ मोसानो जोङो थियारि जायो आर आरो बेयाव जोङो बायिदसिना जि जोम गानना मोसायो जेरै बर' आइजोफोरना गाननाया ओ गोमो बिदन दखन ना आरो आर'नाइ गोजा फास्रा ब्लाउस गोजजा जोङो देलायफबनानै जोङो मोसायो आरो आरो हौवासाफोरनिया गाननाया जादों जे गामसा गोथां गामसा आरो बिसना बायदिसिना गाबनि आर'नाइ लायो आरो बिसोरो आरो गिन्दि गस्ला नाथाय दानि जुगावथ' ओ जा आर'नाजों आर'नाइजों बानायनाय जा गस्ला आर'नाइनि गस्ला बिदिबो ओंखारबाय बिनि थाखायनो आर'नाइ गस्लाखौबो गानो आरो। बेनि उनाव जोङो औ बिनि उनाव जोङो ओ ज' ज'यै ओ जोङो बेयाव दामग्रा आगजु जेरै खाम जथा सिफुं सेरजा गंगोना ओ औवाजों बानायनाय जा थरखा औवानि थरखा बेखौबो लानानै जोङो गामि गामि मोसाहैयो आरो एबा जों मागि हैैयोबो बुंजायो बिदि थांनानै मोस जाहैबाय ओमफ्राय जा सोरहाबा एसे माइरं हरो आरो सोरहाबा एसे गरसे गरनै रां खावरि हरो बिदिनो आरो बिदिनो नाथाय दानि जुगाव बैसागुखौ जोङो गेवलां मेल बिदिबो फालियो जे फांसन बिदिबो फालियो। दानि जुाव बेयाव बायदि रोखोमनि खेला धुलायानो जा मेथाइ खननाय मानाय मुसनाय बायदि रोखोमनि होयो आरो। बेयाव ओ बेयाव जेरै गथ'फोरनि खेला गेलेनाय जेरै दिरुं दिरुं बोदलायनाय खारनाय बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि खेला गेलेयो आरो आरो बिदिनो फुङाव जे फुङाव होयो बिदि खेलाखौ आरो मोनायाव जा मोनायाव जोङो मेथाइ खननाय जा मेथाइ खनगिरि एबा मोसागिरि बिदि लाबोनानै जोङो बै गेवलां मेलखौ जों फालिनाय जायो आरो बेयाव बर' आइ आइजोफोरा जे खेराइ एबा बैसागु मोसानो गोसो एबा मोसायोब्ला बेयाव बर' आइजोफोरा जे गोमो दखना गानो आरो आर'नाइ फास्रा फास्रा लायो गस्ला गानो ब्लाउस गोजा औ जि गानो आरो। आरो हौवासाफोराबो औ हवासाफोराबो बिदिनो गामसा दा गस्ला गाननानै मोसायो आरो बेनि अनगायैबो जोङो औ बेनि अनगायैबो जोङो बायदि गुबुन मेथाइआव मोसानो गोसोब्ला जोङो गावनि फसायनाय बायदि सि जोम गाननानै जोङो मोसानो हायो आरो बेयाव
नंगौ नोंथां जोंनि जायगायावबो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बै बैसाग बैसागो दानाव जोङो बायदि रोखोमनि दामग्रा देग्रा खाम सिफुं जथा बिदिनो गंगना आरो हारमुनि बायदिसिना ला नानै मोसा जायो आरो बेवहाय हिन्जावफोरखौ जोङो गोबाङैनो गोदा गोमो दख'ना गाननानै आरो फास्रा लानानै जोङो मोसानायखौ नुनो मोनो आरो हौवाफोरखौ जों बे। बिदिनो गोथां गामसा आरो जोङो गुफुर गिन्जि आर'नाइ लानानै औ मोसा जानो थांनायखौ न'खर न'खर थांनानै जोङो मागिनायखौ नुनो मोनो। आरो दै न'खर थांनानै न'खरनि मानसिया जि गोसो जायो बेखौनो बैसोर मोसाखावरिफोरनो माइरं एबा रां बायदिसिना हरनायखौ नुनो मोनो। आरो बिदिनो जोङो। औ स्नि सान बिदिनो मोसानायनि उनाव जि रांखावरि मोनबाय एबा माइरं मोनबाय बे फोरखौ जोङो जमायै ज' खालामनानै
औ औ। जोबथि सानाव औ जोबथि सानाव जोङो ज'यैनो औ मोखां नायलाय नायलाय जोङो ज'यैनो ओ ओ जो जों जानाय लोंनाय जायो आरो बिदिनो पार्टिबो बुंजायो बिदि जायो आरो जोङो औ बिदिब्ला नोंथाङा नि समा जानिसै नोंथांजों सावराय आं जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय आरो आं नोंथांनिफ्राय बायदिसिना मोनथि मोनबाय बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ' थ'नाय जाबाय नोंथां। औ नोंथां गोजोन्थों। औ गोजोन्थों।